खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ दे
औ नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो दङ होनबा जोङो आयदा फारसे सावराय जोङो।
औ नोंथां औ
सान आरो हरनि फारागखौ जों सावरायनोसै आरो नोंथां ओ माने जोङो सानाव जोङो जोंङो जोंनो जोंनि मेगना माने सोरांखौ लुुबैयो सोरांखौ थाबासो जोंनि मेगना नुयो आरो बिदिनो जिब जिबि जिब जुनार बायदिफोरनावबो मेगन थायो बे मेगनजों जोङो गोबां बेसादफोरखौ जोङो नुनो हायो‌। बेनि थाखाय जोङो सोरांनांगौ जायो।
नंगौ
सोरांखौ जोङो जोबोद नांगौ जायो जोङो सोरां जोङो साननिफ्राय जोङो भिटामिन डि खौ मोननो हायो सानखौ माने जोङो फुंनि समाव जों भिटामिन डि होयो साना। आरो जोंनो बेलासि समावहायो आरो जोंङो जिब जुनारफ्राबो माने सानखौ माने ज फैबा साना जेब्ला ओंखारगोन अब्ला माने दाउसिन दाउला दाउमा दाउसा बायदि फ्रा माने बिदिनो आदारफोर नागिरनो एसे सान्स मोनो बायदि एम्फौ एनला आरो बिफां लाइफांफ्रा बेयाव भिटामिन डि फोरखौ मोननो हायो। आरो साना साननि साननि दुंनाया माने जोंनि थाखाय आहार होयो आरो आरो साना जुदि बांद्राय गरम जायोबा जोंनि थाखाय साना मोजां नङा साना जोंनि बिसबो जानो हागौ। बिदिनो जोंनाव सानाव मानोना जुदि बिदुुंआ जुदि बांद्राय जायोबा माने दंफां लाइफांआबो सहायनो हानाय नङा दंफां लाइफाङाबो रानज्रब रानज्राब जाजोबमोन आरो बिनो सुबुं माहारिफ्राबो जिउबो खोमानो गोनां जानो हागौ गोबां खैफोद आफोदाव गोलैनो हागौ बिदिनो बेमार आजारफ्रा गोबां बिदिनो थाखायबो जायो जनदिस बायदि मेलेरिया गोबां बेमार थारमाने बिदुं दुंनायजों लोगोसे थाम्फै अरनाय बायदिनो जायो बांसिनानो बिदुंनि थाखाय जन्दिस बायदि बेमारा जायो जों माने गोबां सान्दुंआव थायोबा माने जोंनि देहाफ्राबो गोबां खस्थ' मोनो आरो जोंनि देहायाव ओ नांगौमानि दैफ्रा माने बिदिनो ओंखारलांजोबनो हमो जेरै जोङो लोंनाय दैफोरा माने गोलोमदै महरै माने गासिबो बाहेरायाव ओंखारलांजोबो माने आरो जोंनि देहाया लोरबां‌ जालाङो दा जोङो सान आरो हरनि फारागखौसो रायलायदों नंङा होनबा नोंथां दा जोंङो सानाव सानाव माने बेफोर जाथाया जानो मोनो आरो जों हराव बेफोरबो जानो मोना आरो ना हराव जोङो बिदिुं माबो गैया जेने अखाफोर स्रां स्रां बिदिनो थान्दा जायो बि माने आरामै थानो हायो आरो जों गरम बोथोर समाव आरो गोजां बोथोरावबो जोङो बिदिनो जेकेटफोर जोमबानो थानो हायो आरोना जोङो बिदिनो गरम बोथोराव गरम गरम बोथोरावबो जोङो हराव आरामसे थानो हायो हराव जोङो बांसिनानो माने जोङो हराव ओंखारनाय जाया हराव खामानिफोरखौबो बिदि मावनाय जाया आरो जों सानाव बांसिन जो मोजां खामानिखौ मावनाय बिदिनो हरफ्राव आरो गारि जाथायफ्रा बांसिन जानो हमो। बिदिनो सिखाव दाखेट बायदिफोरा बांसिन जायो बिदिनो गाज्रि खामानिफ्रा हराव बांसिन जायो आरो जों आरो हर आरो साननै फारागा माने गोबां जोङो बे दङ बिदिनो खायसे बिदिनो हरनि हरखौसो नेयो खायसे‌ हरनि सान्सखौ नेनानै बायदिसिना गाज्रि खामानिफोराव ओंखारो आरो सानाव जोङो बिदिखौ नुनो मोना सानाव जोङो बयबो नुजोबो बयबो मिथियो बिनि थाखायनो गाज्रि खामानिफोरखौ सानाव मावनो हानाय जाया आरो
नोंगौ औ
सानाव जोङो सि सानाव जोङो स्रां बायदिफोरबो जोङो खानि खामानि मावनायाव जोङो माने गोबां नुनो मोनो आंखौ माने जोङो बांसिन नांगौ जायो आरो हराबो माने जोंनि थाखाय बांद्राय मोजां नङा जोङो हर जाबाय थाबाबो जोंहा माने बिदिनो मानसिफ्रा दुरबल जाजोबगोन साननि सानखौ जोङो नांथारगौ सान नङाबा माने फुरा दुनियानो सोरां जानाय नङा बिदि खोमसियावनो थाबाय थानांगोन आरो हरखौबो नांगौमोन जोंनो बिदुंखौल' होबाय थाबा जानाय नङा बिदुङआो नांगोन सानबो नांगोन सानजों हरजों मानो बिदिनो मिलायनानै जानो एखे जानांगौ आरो सानल' दुंबाय थाबाय माने जोंना माने गोबां खस्थ' जागोन थांना थानो हानाय नङा जिबफ्राबो थैजोबगोन बिदि माने एसे सान आरो हरा मोननैबो एखे जानांगौबा जेनेबा सानजों लोगोसे हराबा जारलां नङाबा जोंनिया माने थांना थानो थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन।
औ औ
दा जोङो बांसिनानो ओ सान्दुंखौ सैज्य' हाया सानखौ दा माइ गायनाय बोथोर जाबाय माइ गायनाय बोथोराव जोंङो गोबां खस्थ' मोनदों दायो दुब्लियाव ओंखारनो हाया आं बिदिनो दैफ्राबो गुदुं जाजोबो बिदिनो जोंङो माइ गायनायफ्राव बिदिनो बर' आइदिफ्रा इदि बर' आइजो नङा गोबां बिदिनो दुब्लियाव ओंखारनायफ्रा बिदिनो गोबां खस्थ' मोनदों।
नंगौ।
बिदिनो माइ गायनायाव आथिंफ्रानो माने गुदुं जाजोबदों दैयाव आरो सानखौ सैज्य हायाखै गोबां खस्थ' मोनदों बिदिनो देहाफ्रा लोरबां जालांनो हमदों बिदिनो सोरबा लोमजानानै न'आव फैफिननो गोनां जादों बायदि खामानि आबाद फोथाराव थांनायाव माने दा नोंथाङाबो दान्दिसे सम दसे बुंथ' दे
औ जागोन नोंथां दा जों सान आरो हरनि पार्कखौ रायज्लायदों जिहेथु बेनि सायावनो बुंनांसिगोन नङा होमबा नोंथां
औ
दा जों सान होनबाथ' जोंङो जाय जायखौ जों मेगनजों साननि समाव नुनो मोनो नङा होमबा
औ
गोबां खाथिनायानो जा गोजोननायानो जा जों जायखौ जोंङो लाइट गैयालासिनो बा अबेबा जोंनि गाव जिथुबा ओ टर्स बायदिसिना जों बाहायालासिनो जोंङो साननि सोरां जों नुनो मोन्नाय बेखौनो जों सान होनना बुंनांसिगोन आरोना मेगन
जों जेनेबा सुबुं माहारिया जोंङो हरनि समाव नुवा आरो साननि समाव नुयो आरोना नाथाय बेफोरबायदि गोबां जुनारफोरबो दङ जायफोरा हरनि समावल' नुयो। साननि समाव नुवा नङा होमबा नोंथां दा बेफोरो आलादा आलादा ओ जोंनो गेजेराव माने बेफोरखौ रानना हरनाया आलदा आलदा जादों। सोरबा सहराव नुनाय सोरबा सानाव नुनाय दा जोंङो सान गैयाब्ला जोंङो मा जागोन बेनि सायाव आं बुंनोसै आरो जों जेनेबा सान सान गैयाब्ला जोंहा जोंङो दिनै खोमसियाव जों थाबाय थानांगौमोन। खोमसियाव थाबाय थानो थाखाय जोंनो लाइटनि गोनांथि जागौमोन बा जोंङो टर्च बायदिसिनानि गोनांथि जागौमोन आरोना आरो जों खोमसि जायोब्ला हथ जोंङो ओ गोबां जायगाफोराव जों थांनो थाखाय जोंङो हायाबो जानो हागौमोन जेरैबायदि जोंथ' लाइटखौ लोगोआव लांफानानै थांनो हागौ नङा होमबा नोंथां दा बेनि थाखाय जोंङो
गोब्राब जागौमोन आरो अबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनो थाखायबा जोंङो जोबोद गोब्राब जानानै फैगौमोन आरो जों मोनसे जों मोनसे टरजों जोंङो थांनो थाखाय जोंङो हयथ' जोबना बब होना हागौ अबेबा ससेयाव बेबायदि थासारिफ्रा सोमजगोमोन आरो जेब्ला जों हर हर जानानै थायोमोन बा स सोराङा गैयामोनब्ला आरो ना सान गैयामोनब्ला
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोंहा खोमसि खोमसि होननानै बुङोब्ला जायखौ जोंङो हर बुङो बेखौनो जों बुंजायो। नङा होमब्ला नोंथां दा हराव जोंबायदि सुबुङा नायनो हाया जेनबा ओंखारनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो ना हरावहाय हराव आरो बुंनाय दङ जे माने हराव सुबुं माहारिया सिरियै उन्दुना थानायनिसो सम बा रेस्ट लानायसो सम होनना बुंजायो आरो ना मानोना गोबाङानो हरनि सम समावहाय मेंनाय देहाफोरखौ लानानै माने बिनि अखानायै सोरां समाव बा सान समाव जोङो आरो मोजाङै मावफुंनो खामानिफोरखौ मावनो हानायनि थाखायसो जोङो माने बे हर समाव जोङ रेस्ट लायो आरोना नाथाय जोङो टाउन आरो जों गामिखौ नायोब्ला बेनि फारागखौ नुनो मोनो जे जोङो सह फोरावहाय म मा जायो गोबाङानो माने खामानिखौ हरावसो मावो आरोोना आरो जोंनि बा गामि रावहाय जोंहा सोरांबानो जोंहा न'आव थानांगौ जायो बा जोङो रेस्ट लानांगौ जायो जों जाहाथे फुङाव मोजाङै खामानि मावफिननो हायो बेनि थाखाय लोगोसे जोङो सानखौना साननिफ्राय जोङो नोंथाङा बुंलाबाय दावहाय साना जोंनो देहानि थाखाय मोनसे दि भिटामिन होयो नोंगौ बेनि उनग अनगायबो जोंनो साना सान नङाब्ला जोंनि दंफां लाइफांनिफ्राय जिथुबा फिथाइ मोनोोना बे फिथाइआ जोङो मोनाबो जानो हागौ आरोना नोंथां साननि सोरां मोनब्लासो जोंना दंफांफोरा देरो बा बेनिफ्राय जोंहा फिथाइफोरखौ मोननो हायो आरो मोजाङै जेब्ला जों साननि सोरां मोना हयथ' बे बिफाङा नोरजिया जालांनो हागौ आरो बेफोरबायदि जाथायफोरा जायो आरोना नोंथां साननि सोरां मोनाब्ला दा
द
आरोबाव दंबो जानो हागौ नोंथां आं बांद्राय गोसोआव फैयिसै नोंथाङा हायोब्ला एसे बुंबावदो दे
औ औ जागोन दे बिदिनो जो टाउन एरियाफ्राव जोङो बांसिन सान्दुंनि थाखाय जों माने गोबां बिदिनो खामानिफोरखौ जोङो मावनो सानबाबो जों माने गरम जानायनि थाखाय माने टाउन एरियायाव बिदिनो मावनो हाया आरो जों गामि एरियायाव दंफां लाइफां बांसिन थानायनि जाउनाव जोङो बिदिनो सायाफ्राव जिरायनानैाबाबो जोङो एसे माबाफोर खामानिफोर मावनो हायो दा बिदिनो सान्दुं दुंनायनि थाखाय माने बांसिन गरमनि थाखाय खस्थ' जायो दा टाउन एरियायाव बांसिन दा गोबां न'नि रुमनिफ्रायनो ओंखारनो हायि बायदि अबस्था जानो दं दा जोंनि गामि एरियायाव बिदिनो दंफां सायाफोराव थानो हायो जोङो दि दा बिसोरो टाउन एरियाफोर जनिया एसि एबा फ्रि माबाफ्राव थानो गोनां जायो फांखाफ्राव जों गामि एरियाव फांखाखौ लादों होननानै माबोर जोंना दंफां सायाफोर दङ टाउन एरियायाव बांसिन बिफां लाइफांफ्राबो जोबद खम बेनि थाखाय सानाव माने बिसोरो गोबां खस्थ' मोनदों आरो हराव बिसोरना मोजां जादों आरो हराव गन मोजां जादों आरो बिदिनो जोंनो सानखौ माने गासिबोनो जिब जिबिफोरनो नांगौ जायो बिदिनो जोङो बिनो थाखाय दा होमबा नोंथां जोंना सावरायनाया जोंना जाथ थुसिगोन नामा नोंथां समाबो जोंना
औ नोंथां जासिगोन दे
अ
औ दे होनबा नोंथां।